अ खिन्था
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ गोजोन बेलासि नोंथां।
औ नों थांनिसिमबो
औ आङो नोंथांजोंहाय बर'फोरनि खेराइ फोरबोनि बागै सावरायनो हाय फन हरनाय जादोंमोन आरो
औ औ।
थाबायनो हागोन ना? खेराइ फोरबोआवहाय जोंनि बर'फोरनि देरसिन फोरबो आरोोना बाथौ धोरोमनि ।बाथौ धोरोमनि सुबुंफोरा बे फोरबोआव जोङो फालियो आरोना
औ।
बे खेराइ फोरबोखौहाय जोङो गामिनि ज' रायजो राजाफोरजों ज' लोगो नांनानै बे फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो खायसे न' न'खरफोराव सोरबा गोब्राब ग्रोब जायोबा बेनिफ्राय राहा बारग'नो थाखायबो जोङो खेराइ खेराइ फोरबो फोरखौ जोङो फालियो आरो बे खेराइ फोरबोफोरखौ जोङो आलादा आलादा दा मा दान्सावाय आला आलादा आलादाान्स नाय जायो आरोना बे खेराइ फोरबोफोरखौ आङो मा मा जोङो मोन बाहागोआव राननो हायो आरो बखार आरो आलादा आलादायै जोङो फालियो जेरै बोथोन खेराइ बोरमा खेराइ फालो खेराइ आरो न'आवनि खेराइ बेफोरखौ जोङो फालियो आरो आङो फोरमायनो सानदों जोंनि बे खेराइ फोरफोरखौआवहाय मा मा दामग्रा आगजु बाहायो? जै जोङो खाम जरासे ओमफाय सिफुं जरासे जथा जरासे मासे आरो थुंग्रि गंसे नङाबा जरासे बाहायो आरो बिनि अनगायैबो जोङो ओ दाहाम गंसे ओमफाय बेनि अनगायैबो जोंनो माखासे नांगौ जानाय मुवाफोरा जाहैबाय जेरै अ सिजौ बिफां थुलुसि बिफां ओ औवा ओमफाय माइ दुं अन गुन्दै दाइन जरानि मोदाय खांखा बिफां जराथा मोखोना बिफां औवा गुबै थंब्रै आरो मोनगु दुब्रि हाग्रा आाय सनानि आसाम गंसे लाइजौ हालिरला ओमफफ्राय गय फाथै सिन्दुर दुहुप जुनार खुन्दुं आवा ुन आरो थाव गुबै जेवारि जेवारि बथि माइरं जौ आरो जरासे लथा लथा खुरै आरो गंसे ओहम फो-फोन रायदों आरो गारला ओमफाय बेनि अनगायैबो जोङो गाम्बारि खामफ्लायफोरखौहाय बाहायो आरो बुंनाय जायोबा थायो जोंनि खेराइसालिफोराहाय ओ जोंनि गामि गामि गेजेरफोराव बानायनाय जायो आरोना बेहाय बाथौ थायो दा जेरै फोरमायलांदों बेफोरनि मुवाफोरखौ जोंदि एफा बाहायनाय जायो आरो बेनि अनगायै जोंनि बे खेरायाव माखासे सुबुंफोरा बाहागो लायो बेफोरनि बाहागो लानायनि बागै खोनानो सानदों गिबियावनो जोङो दौदिनि दौदिनिनि ओम नि आमफाय ओ अजा ओमफाय दौरि सानै आरो बेजों लोगोसे दामग्रा दामजुफोर ओमफ्राय दामो बिसोर आरो मोसाग्रा माखासे बिमा सुबुंफोरबो थाफायो आरोना बेबायदिनो जोङो खेराइ फोरबोखौफोरखौ फालियो बेनि अनगायैबो बे फालिनायाव जोङो माखासे मोदायफोरखौ राय खांनाय जायो बेसोर बोराइफोरा जाहैबाय बाथौ बोराइ एबा खुरिया बोराय ओम आयलि आग्रां सौलो खारजि राजखा फानग्रा संग्राजार आरो आलायखुंग्रि बान्दारि रोसोनदि एबा रोनफाग्लि ओ बोलि बुरि लावखार गसाय इनजबा बेफोर फुदाफोरखौहाय जोङो फालिनाय जायो आरो। बेनि अनगायैबो बे फोरबो फालिनायावहाय जोङो दौदिनियाहाय अजा रायनायनि गेजेरजों मोजां जाखोननानैहाय जोङो बे मो मोसायो आरोना उम बेखौ मोसायो बे मोसानायफोरखौबो जोङो गासै मोनजिदाइनथा बाहागोनि जों मोसानायखौ नुनो थाङो आरो बे गोदोनि दिनाव बे खेराइ मोसानायावहाय सिगाङावनो जोङो बुंनो हायो जेरै ओ बाथौ गिदिंनाय मोसानाय बेहाय मारै बायदि मोसायो जेरै खाम सिफुं जथान देंखोजों दौदिनिया बाथौनि बिन्दोनि सोरगिदिं गोबां गिदिंखनो आरोना मोसायै मोसायै खाम सिफुं दामनानै बेजों लोगो दौदिनिजों लोगोसे जेरै मोसाफाग्राफोर बिसोर बिनि उन उन मोसाफायो आरो थथ्रलि मोसानाय बेनि अनगायैबो खफ्रि सिबनाय मोसानाय दं खोजोमा फनाय मोसानाय गानदोबला बोननाय मोसानाया फागगोलाव बोनाय मोसानाय दं आरो आरो मुफुर गेलेनाय मोसानाय नाव बोननाय मोसानाय खा-खामाव बार होनाय दाव थै लोंनाय दङ ओमफाय बो मोसाखावरि मोसानाय दं बेनि गेजेरजों अनगायबो ओ थुगेयाव गानानैबो मोसानायखौ नुनो थाङो आरोना बे खेराइ मोसानायावहाय
औ खोनादों नोंथां।
माउजि मेमब्रा गेलेनाय दं आरो ना। उम जोङो गोदोनि दिननिफ्रायनो बे खेराइफोरखौहाय फालियो आरो आरो दाबो फालियो बेफोरखौ बांसिनानो जोङो गोजां बोथोरफोराव जोङो बे खेराइ फोरबोखौहाय जोङो फालियो आरोना अथ'बा आलादा-आलादा जेरै दोरसोन खेराइफोरखौहाय जोङो ओ खाथिग दाननि गिबि हाबायाव खेराइखौ खुंनाय जायो आरोना, बे खालि जोङो लोखि खेराइ लोखि खेराइ होननानै खौबो जोङो बुंनाय जायो बे खेराइखौ मेसेंनि आबाद सालिजों लोब बा थानायखौ बे-बे बेखायनो बेखौ सालि खेराइ होननानैबो बुङो आरो उरमा खेराइखौ जोङो मा होनो आ आसार दानाव आथिसुवा जोबनायनि उनाव बे खेराइखौ जोङो खुंनाय जायो आरो गामिनि सुबुंफोरा गाहामखौ हास्थायनाय आरो आबाद फसलनि गाहाम हास्थायनाय खो सान्नय बे खाइखौ खुंनाय जायो माने दैज्लां बोथोरनि सिगांहाय दैज्लांनि जेरै आ आबाद आसु माइजों सोमोन्दो लाखिना बे खेराइखौ खुंनाय जायो आरो माने जाहाथे जायी
औ खोनादों नोंथां
औ बेनिफ्रायबो फालो खेराइ फालो खेराइखौ जोङो माग दान एबा मागो पुर्निमायाव खेराइ खुंनाय जायो। अखाफोर दानसे दां हराव खुंनाय जायो बे खेराइखौहाय दान सोरां खेराइ होनायबो जोङो बुङो आरो अखाफोर दान सोरांआव खुंनाय खुंनायनि थाखाय खेराइ न'आव न'नि गोनांथिखौ नायनानै जोङो बे खेराइखौ माब्ला खुंनो जेनेबा न'खरनि गाहाम हास्थायनाय न'खराव अ होखानाय बे खेराइफोरानो न' न'नि खेराइ जेरै सोरबाबा लोमजायोब्ला ए न'खराव हान्थि खालामनो थाखाय जोङो बे न'यनि खेराइफोरखौ होनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि खेराइ फोरखौबो खुंनाय जायो ।आथिखालावबो फालिबोगासिनो आरो दा सिगांनिफ्रायनो आथिखाल दासिमबोहाय जोङो फालिगोसिनो दङ आरोना नोंथाङाबो जोंनि माबाफोर बर'फोरनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ जोंनि बर' हारिनि सोमोन्दै आङो बर'फोरा जोंना गोदोहाय मा मा हाब हाबा मावनानै जिउ खांबोयोमोन होननानै बुंब्ला बेनि सोमोन्दै आं बुंनो सानदों आरो दा गोदोहाय बांसिनानो मा जोंनि बर' आइजोफोरखौ आं बुंग्रोनो सानदों दा बर' आइजोफोरा जोंनियाबा खालामोमोन बांसिन हायो ओ जि दायोमोन आरो गोदोनि आइजोफोरा गासिबो मा आखा फाखा बिदि दानायाव जायोमोन दा गाव जाय रोङो आरो गाव गावनि कट ओ फिसाफोरखौबो मा फिसा हिनजावफोरखौबो मा जि दानो फोरोङोमोन आरो गोदो गोदोनि समावहाय मा जाय सिख्लाया जि दानो रोङा बेनो मा हाबा जानोबो गोब्राब जायोमोन नङा होमबा मानिजायसेो दानो रोङो आ खामानि दामानि मावनो रोङो बिसोरखौसो मा गुबुन न'खरनि मानसि फोरा मा नायफैयो आरो मा बेबायदि आरो दा जि दानायावहाय माखासे गोबां जोंहा आग- जुफोर नांगौ जायो नङा होमबा दा सिगाङावनो जोङो जिखौहाय दानो थाखाय जोंहा साल खुन्था नांगोन दा साल खुन्थाखौ जोङो मा ओ गायनानै लाग्रोनांगोन बेहाय मा मोनब्रै गायनानै लायो ओरै मोननै फारसे फारसेजों मोननै फारसेजों मोननै बेबायदि मोनब्रै आरो आरोब मा साल खुन्थानि अनगायै जों मा नांगौ गान्दै नांगौ थारद नांगौ रासो- सो नांगौ आरो नो नांगौ नङा दालाय मा नङा होमबा? आरोबाव मा नांबावगौ मा- खुुनांगौ आरो सोरखि नांगौ दाङा नाथा नांगौ बेबायदि गोबां रोखोमनि आगजुफोरखौ जि दानायाव नांगौ जायो आरो बेफोर ओ माखासे आइजें आयलाफोरा गैयाब्ला मा जों खस्थ' मोनगोन आरो जेरैहाय- ओ जोङो सो सि सिखौ दानोब्ला जोङो सिगावनो सोंनानै लाग्रोखानांगोन नङा होमबा गोदोनि सुबुंफोराथ' मा गावनो गाव न'आवहाय ओ सोंनानै लायोमोन आरो दाथ' मा ओ मेसिनावबो हैसै जि सोंनो नङा होमबा दा बेबायदिनो जि दानाय जि दायो दानानै मा बर' आइजोफोरा जिउ खाङोमोन आरो मा दाउ अमा फिनानैथ' ओ फिनायाथ' बर' आइजोफोरनियाव मा दंखायो यो नङा होमबा मोन साफ्रोमबो नखरफोरावनो ओ दाउ अमायाथ' थाखायो आरो आरो बेनि अनगायैबो मा बर' हौवाफोराबो मा खालामोमोन जेखाइ खबाइ सेन बे संग्राय सानद्रि नांगोल उाल बायदि बायदि ओ बे बानायनानै गावनि जिउखौ खाङोमोन आरो दा जोङो गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला बे जेरैहाय संग्राय सानद्रि बेफोरखौ जों म खालामो औवानिफ्राय खालामो नङा होमबा दा जोंनो बे संग्राय सानद्रि जेखाइफोरखौ बानायनो थाखाय थाखाय औवा नांगोन औवाखौ जोङो दाननानै लानांगोन बेनि उनाव जों फिसा फिसा खाथि सैनानै लानांगोन आरो जेसेबां गिदिर नांगौ बेबायदि फिसा फिसा खाथिखौ सैना लाना माने बिनि उनावहाय मा खालामगोन जो जे जेखौ हेबनो सानदों नङा होमबा संग्राय हेबनोबा संग्रानि महरखौ जोङो हेबनानै लागोन। सानद्रि बेबायदि आरो दा मायरं जावनो थाखाय जोंहा स संग्राय सानद्रिखौ नांखारथारगौ जायो नङाबा जोङो माइरंखौहाय मा साफा खालामनो हाया गोब्राब जायो नङा होम बा आरोबाव जोङो जे जेखाय खबाइ जों मा खालामो जोङो बेहाय ना गुरनानै लायनो हायो जेखायजों। जोङो दैमा फोरावहाय ना गुरनानै लायनो हायो आरो खखाफोरखौ जोङो मा दुब्लिफोराव बा अबबा दै बोहैनायफोराव। सानानै जों बिनिफ्रायबो ना ना जानो हायो आरो दा आरो उवालफोरखौबोथ' जोंहा नांखागौ उवाल गोदोनि समावथ' मा माइफोरखौ उवालावसो देनानै जायोमोन आरो गोबां ओ बे बेबायदिनो माहाजोन माहाजोन न'खरनिफ्रायथ' बिदिनो रुवाथिफोर लागोन आरो बे रुवाथिफोरा मा हर हर ससेनिफ्रायनो मा माइफोरखौ उवालावसो सौवोमोन जाहैदों आरो। दा ओ माइ खौहाय सौनानैसो गोदो जानाङोमोन नालाय बेनिखायनो उवला गोनांथार आरो माइ ल' सौवा बेवहाय माखासे अन गुन्दै मालाबा अनला जानो आरो सिथाव जानो थाखाय जों मा उवाल खौ बाहायोमोन आरो नाथाय दानि दिनावहाय जोङो मा माखासे मेसिनफोर जेरै ग्रैइनडार। फोर बेफोरजोंहाय जोङो ओ देनानैहाय मा जायो अनलाफोरखौ जासै आरो आगोलाव बेबायदि उवाला माइ देनायाव आरो मा अनला ओंखार जानायाव गोनांथारखामोन आरो नङा होमबा। बिनि अनगायैबो ओ जोंनि माखासे बर' हौवाफोरा आरोबाव बेबायदिनो मैहुर खालामनानै बेफोरबायदिजोंबो जिउ खाङोमोन आरो। मा गोबां आबादफोर मावनानै जिउ खाङोमोन। आइ माइ आबाद मावनानै बिदिनो गोरान आबादफोर बेसर सिबिं सबाय बेफोरखौ मावनानै आरोबाव बेजों लोगोसे मा खालामोन गोदोनि सुबुंफोरा मा ओ मैहुर गासिबो मा आइजोफोरानो ना गुरनाय नाहा मैहा थांनाय। बेफोरावहाय मा जोबोद आखा फाखामोन आरो बेफोरजोंनो मा जोंनि गोदोनि सुबुंफोरा बर'फोरा मा ओ एसे एसे जेरैबा जा एसे रां मोनो बेजोंनो मा गाव गाव गावनि न'खरखौहाय फोथांनानै लाखियोमोन आरो रंजा खुसियै नाथाय आथिखालाव जोङो बेनिफ्राय गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय नङा होमबा दाथ' थ' जोंहा गोबां जौगाबाय जोंनि हारिया दा जोङो गोजौ थाखोआव सहैनायखाय मा जोंहा मा गासिबो बिरोंदामिननि माखासे आगजुफोरखौसो जोङो दा दा बाहायनायखौ नुनो थांसै आरो होमबा दा ओ समाबो जा जाबाय नङा होमबा नोंथां। दा नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दोनथ'नोसै।
अ अ।